औ।
हेल' औ
औ नोंथां मा खालामदों?
नै दङ ओरैनो ओंख्रि संदों आङो।
अ मा ओंख्रि संदों नोंथां?
ओंख्रिया अमा बेदर आलु ओमफ्राय सबायबिमा केरेला
अ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा बे ओंख्रिखौ माबायदि सङो दा नोंथाङा संबाय थानायखौ।
ओंख्रिखोना जोंहा बे ओंख्रिखौ संनोब्ला
औ।
गिबियावनो जोंहा अर सुना लाग्रोनांगोन।
उम
बिनिफ्राय सारायखौ जानानै
औ।
गिबियावनो जोंहा थाव गुदुं खालामनानै लानांगोन।
औ।
बिनि उनाव जोंहा सामब्राम हाना लानाय दा मस्ला सामब्राम बेखौ जोङो थाव गुदुङाव होनानै सेरनानै लाग्रोनांसिगोन आरोना।
औ
बेनि उनाव फैगोन जोंहा अमा बेदर
औ।
बे अमा बेदरखौ जोंहा होदो बेनिफ्राय दसे एवदो एवफ्रामदो
औ।
एवनायनि उनाव जोंहा बेयावनो जा मस्ला मस्लि नांगौ होगोन बेफोरखौ बखौ जों बे-बे समावनो होखानांसिग आरो जोंहा बेयावहाय होनो हायो सामब्राम गुफुर मस्ला मस्लि बानलु संख्रि हालदै
औ।
जोंहा बेफोरखौ माने बेयावनो होखायोब्ला मोजां जायो आरो माने।
औ। औ
होखानांगौ आरोना।
औ।
ओमफाय बिनिफ्राय जोंहा दसे सम दुइ मिनिट बा थिन मिनिटसो बेफोरबादि खोबहाबना दोनदो आरो दसे
औ।
दायो एद बिनि उनाव जोंहा दुइ तिन मिनिट जायोब्ला
बोखारफिननानै जोंहा दसे एरनानै होलायदो
औ
बिनिफ्राय जे होफादेरनाय ओंख्रि
उम
जोंहा आलु सबाय बिमा केरेला बेखौ जोङो होफानानै होदो आरो
औ
बिनि उनाव जोंहा आरो दसे एरनानै होलायदो
औ
एरखांनायनि उनाव बेखौ दसे आरो खोबनानै होलायदो बिदिनो सय सात मिनिटसो खोबहाबनानै दोनदो आरो गेसखौ एसे गेस फोराव संदोंदोंब्ला गेसखौ एसे फिसा होनानै
औ
बेफोरबायदि संदो आरो ओमफ्राय
जोंहा सय सात मिनिटगा जालायोब्ला दै होनानै बेखौ गोदौ होबाय थानांगौ आरो
औ
गोदौ होनानै बिदिनो जोंहा ओंख्रिया मोनोब्ला संख्रि साखिनानै बेखौ खांबानो जाबाय आरो
औ
दा बिदिब्ला नोंथाङा संगासिनो दंना ओंख्रिखौनो
औ-औ दायो संगासिनो आङो
अह
नोंथाङालाय मा खालामदों?
आ दा आंबो नै ओरैनो जिरायनानै दंथयो नोंथां
औ-औ न'आवनो ना
औ न'आवनो दंथ'यो नोंथांजोंनो एसे सावरायलाबायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ-औ-औ
औ ओरैनो नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दं जेनेबा न'आव
न'आवथ' आङो दायो बांसिनो ओरैनो दंथ'नाय बादि जायो न'नि माने खामानिफोर बिदिनो मावगासिनो आरो दुब्लि फोथारनि औ
दाथ' नोंथां जाहा फुटबल गेलेनाय सम नङा होमबा गेलेयोना नोंथां बेलासियाव
बेलासियाव औ गेलेनाय जायो सेंग्राफोर लोगोफोर फैयोब्ला जमा जानानै गामिनि औ
नोंथाङाबो गेलेयो नामा?
औ नोंथां आंबो बिदिनो सम सम गेलेयो।
औ औ
दाथ' नोंथां आमथिसुवा नङा होमबा
औ नंगौ।
औ दाथ' गायनाय फुनायबो गैथ'वा।
गैथ'आ औ। जोंहाबो औ गायो। एसे बारा बुरजा नङा एसे।
जोंहाथ' बाथौ धोरोमारिफोरा मन्दिराव आर'ज खालामो नङा होमबा दिनै। बा फोथारना लायो सुवा जानायखौ।
औ-औ।
नोंथाङा थाङाखै नामा?
आङो दिनैहाय थांनाय जाथ'वासै। माने न'आव मानसि रावबो गैयैखाय गासिबो थांजोबदों थांनायालाय ओमफ्राय आं दा न'आव न' नेनो थालांनाय जाबाय आरो।
आतसा-आतसा।
औ।
बेनिफ्राय बिदिनो खान्थाल थायजौ जाहैनाय जायाखै नामा नोंथां बेरायनानै।
थाइजौ खान्थालाथ' जादों जानाया।
औ।
औ। बोथोरनि नामाव माने एसेखौ औ।
दा नोंथांमोननिथिं ओरैनो मा मा मोनजानाय जायो बे आमथिसुवा समाव।
जोंथिंजाय दायो मोनजाफ्रामजोबोआनो। बेनिफ्राय मायोबा मायोबा गैला आर ना जोबलांबाय जेरै लिसुफोरा।
औ।
लिसु फिथाइखौ दा जाजोबनाय बायदियानो जाबाय एसे जोंना फोरबोआ लेत जायोनालाय।
औ।
गोदोनि बायदि नंला।
औ।
औ। ओमफ्राय दा खान्थाल थाइजौफोरखौ मोननो थाङो आरो।
औ औ औ। नोंथाङा खान्थाल थाइजौ जानानै मोजां मोनो ना?
जोबोद मोजां मोनो।
औ।
औ माने फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै मोजां मोनखायो नालाय।
औ औ।
औ।
दा जोंनाथ' नोंथां।
औ।
गोदोनि समाव। बेहाय माने आमथिसुवा सम बोथोरबाथाय बा बे समा सफैयोब्लाथाय माने गामिनि। बयबो माने ज' ज'यै मावनाय दांनायखौ दोनथ'नानै दोनथ'नाय जाखायो नङा होमबा बे समाव
औ औ दोनथ'नाय जायो।
औ बेबायदिनो जोंहा खामानिफोरबो मावलायोबा न'नि बारि बा रिखोबो दानस्रांना लायो हाग्राफोरखौ दानस्रां लायो नङा होमबा।
औ औ।
बेजों लोगोसेनो ओ जोंहा ज' ज' बैनि न'खराव जाय हानाव खान्थाल थाइजौ दङ बिथांमोननि न'खरावहाय थांनानै ज' ज' खान्थाल थाइजौ जालायनाय बेफोरबायदिखौ जों गोदो नुयोमोन आरोना नोंथां। औ नाथाय जोङो आथिखालाव माने बेफोरखौ बारा नुनो थांलिया बा गावबागाव न' न'आवनो थाखायो नालाय।
औ।
गोदोनि समावबो थायोमोन नाथाय गोदोनि समाव थेवबो। ज' ज'यै थांलायनानै माने जायो जायोमोन बिदिनो मोनसे रंजानाय दंमोन आरो।
औ औ दंमोन।
आथिखालाव गावबा गाव न' न'आवनो जासै। बिदि ज' ज' जालायनायखौ जों आमथिसुवा समब्लाबो नुनो थांबांलिया औ दा नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदि जालांबाय नामा
बुंनो थाङोब्लाथ' जोंथिंबो बेफोरबायदियानो जालांबाय होनजायो मानो होनोब्ला जुगानो सोलायलांबाय। बेफोरबायदि आरो औ। जेरैहाय दाथ' फोरबोनि समाव जेनेबा न'निफ्राय जा थाइसे थाइनै लांफानानै